औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथा थांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ सम होनो हागोन नोंथां।
नोंथां ओ जोंथ' औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बिदिनो ओ नोंथाङा मिथिनाय बायदिबा ओ जेनेबा औवाफोरखो औवाफोर फाननानै मा मुलाम लाम्फा जायोबा हौवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनो हायो नोंसाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों जोंनि सोलिफुबाय थानाय सोलिबाय थानाय जिउ खुंनायावहाय औवा जोंनो गोबां रोखोमनि खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो ओ औवायाबो मोन से जोंनि जिउ खुंनाय बा ओ संसार दानायाव हाय गोबां रोखोमनि मोजां बा गोबां खामानियाव मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदियैनो गाहायै जों औवाखौ ओ गावनि थाग्रा न' बानायनानै ओ लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ न' बानायनो था खाय जोंनो गिबियावनो औवाखौहाय बारिनिफ्राय औवा बारिनिफ्राय दाननानै लाबोनाय खौ नुनो मोनो। ओ ाननानै लाबोनायजों लोगोसे से गोबां रोखोमनि खामानि थाबावो बेवहाय, ओ नांगौ बादि जखानि औवा बा खुन्थाफोरखौ जों न' बानायनो थाखाय दाननानै लानायखौ नुनो मोनो। ओ औवाखौहाय खुन्था बानाय खांनायनि उनाव बेखौ हा जावनानै ओ न' बानायनो थाखाय गायनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनावहाय गोबां खामानिफोर थाबावो जेरैबादिहाय देरा हेबनाय। उखुम होनाय बेफोरबायदिनो जों खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेनि अनगायैबो जों गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बानायनानै लानाय खौ नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय ओ सानद्रि हनो थाखायबो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो। जे खाय, खबाय बा माबा मोनसे बैसांफोर खालामनो थाखायबो जों औवानि बाहायथि खौ नुनो मोनो। बेफोरनि अनगायैबो जों ओ औवाखौहाय फाननानै गोबां रां आरजिनो बा गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय ओ बायनानै लानायखौ नुनो मोनो। ओ औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि न'खर न'खर गासिनावबो औवानि बागान बा औवाखौ जों नुनो मोनखायो। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि ओ सोलिफुबाय थानाय जिउ खुंनायावहाय औवानि ओ मददखौ जों नुनो मोनो। औवाखौहाय ओ जों ओंख्रि महरै संनानै जानायखौबो नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय औवा मेवाइ, औवा मेवाइखौ जों ओंख्रि बर'फोराहाय ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनो मोनो। औवा मेवाया जानाय होननानै बुङोब्ला, बेयो अनला खारै एबा ओ सबायफोरजोंबो जाजायो। औवा मेवाइखौ जोंनि गुबैयै बर' हारिफोरा जानायखौ नुनो मोनो। ओ बेनि अनगायै‌ बो औवा मेवाइखौहाय बा औवा गाजाखौहाय ओ आसार खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि ओ संसार जानाय बा जिउ खुंनायावहाय औवाया गोबां रो खोमनि ओ सहाय बा मदद होनायखौ नुनो मोनदों। खामानियावल' नङा रांखान न'खर सुफुंनायनि बेबो मोनसे गुबै ओ मदद खालामग्रा। ओ जोंनि न'खरखौ बेंनानै लाखिनो बा न'खरनि ओ ओ जि ओ मा होनो बेखौहाय सिमा सिमाखौहाय जों दुमथेनानै लाखिनो थाखाय गुबैयै औवाखौ ओ सरासनस्रायै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओ बे जेरैबादि हाय‌ ओ उम माबा मोनसे फसल‌ बा माबा मोनसे आबाद मावोब्ला बेखौहाय बोरमा मोसौनिफ्राय ओ रैखा खालामनो थाखाय जों आबादनि ओ हाखौहाय ओ औवा नि बेरा होनानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां खामानियावहाय औवाखौ मदद खालाम खौ नुनो मोनो। नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव औवानि बाहायथि खौ माबादि खालामनाय नुनो मोनो, बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा औवा नङाब्ला जेबो खामानियानो जाया नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जों द दा ओ थानाय न'फोराथ' जोंनिया गाैसैबो औवानिनो बानायजोबनाय। बिनि उवानि बेरायानो जा औवानि खुन्थायानो जा सबबो जोंनिया गासै बो उवानियनो नोंथां माने जोंनो पाक्कानि जोंनो लुनो थाखाय औवाखौ नांखागोन नङा होमबा? जों बे ओ गिबियावनो उवाखौ जोङो खुन्था बानायना लानोसो जोङो बिदिनो पाकानि न' फोरखौबो जोङो बेफोराव गाखोनानैसो जों लुनो हायो नङा होमबा थिक बेबायदिनो औवा त' गोबां ओ खामानियावनो बाहायनो हायो बिबदिनो जों बे सानद्रै न्द्रै बिदिनो दाला जेखाइ हबाय बिदि गासै मुवाफोर बानायनायावबो जोंफोरनो औवानि गोनांथि जायो थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला औवा यागोरलै बिदि औवा गाजा ओंखारो जों बेफोरखौबो दाननानै जोङो ओ दानना लाबनानै मैगं जायो नङा होमबा नोंथां ओ बे औवा गाजाखौ मैगं जायो बुङोब्ला जों गिबियावनो दाननानै लाबोनानै जों बिगुरखौ ओ एसे एसे जिरनानै जों जों बेखौ हानानै जोङो बेनो बेयाव खारै एसे होनायदो सोमना दोननानै जों अनला हारैफोरजोंबो संना जायो आरो नङा होमबा थिक बेबादिनो ओ सोरबा सोरनबा बे औवाखौ मोजाङै ओ सुरकिनानै बेखौ ओ औवा गाजा हाम थानाय बिदि भयामावबो सोना दोननायखौ नुयो आरो नोंथां
औ औ औ
ओ थिक बेबायदिनो जोंनि ओ बिदिनो जोंनि दुब्लि एबा फोथाराव आबाद मावब्लाबो जों बेयाव ओ बोरमा मोसौ हाब जानो गिनानै जों बेयाव औवानि बेराबो होयो नङा होमबा औ थिग बेबायदिनो जेरावबो ओ जेरावबो औवानि गोनांथि जायो आरो बेरा होनो थाखायबो जों बिब्दिनो जों मोसौफोरनो जेन'बा मोसौफोरनो बोरमाफोरनो जोङो खुन्थि बानायनो थाखा यबो जोंनो औवा नांगो नङा होमबा
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो औवानिफ्राय जों गोबां ओ गुबुन गुबुन ओ बिदि बानायनो हायो जों औवानि फ्रायनो जोङो बे बहि एबा बिजाबफोरखौबो बानायो नङा होमबा नों थां मिसिनाव औ बिदिनो ओ औवाखौ जोङो बिदिनो जों फाननानैबो गोबां रां मोननो हायो
औ औ
औ बिदिनो जों जेन'बा औवा जा औवायावथ' गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नङा होमबा बिदिनो बुरखा औवा बिदिनो जाथि औवा बिदिनो जोङो बे ओ बु रखा औवाजों फिसा फिसाफोरखौबो जोङो बिब्दिनो जेनेबा ओ बे माबा बे मो-मोनसेयाव जोङो एबा थरसेयाव जों बेखौ थाइसे थाइसे एसे रां होनानैबो जोङो बेफारिफोरनो फानो आरो‌
बिब्दिनो ओ बिदिनो जोङो थरबासो औवाखौ जों बिदिनो ओ बेखौ खानानै जेनेबा बेखौ फानो आरो बेफारिफोरनोबो बिदिनो औवा गोदोरफोरखौबो फानो ओमफ्राय बेफोरखौ लांनानै मिसिंफोराव ओ हैनानै बिनिफ्राय ओ बहि बिदिनो बिजाब ओ मोनो बा बानायनो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो गोबां ओ
हेलौ नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन खामानियाव बाहनायनो हायो।
औ।
औ बिब्दिनो ओ जों बे बैसागो समावबो जोंनि ओ बर' ग गोबां जेनेबा दामग्रा देग्रा जोङो ओ बाहायनायो नङा होमबा बेयावबो जोंनो बेयाव जों अमबो बानाय जायो बिब्दिनो जोङो बे थर बानायजायो नङा होमबा।
औ औ औ
औ मथि बे औ नंगौ। द थिग बेबायदिनो ओ जोंनियाथ' गोदो गोदाय ओ गोदोफोर बांसिन जोंनिया बिदि थोरिनिसो न' नंगौ ना नोंथां। थोरिनिसो न'मोन बे थोरिनि न'आवबो जोंनिया ओ बेथोरै न'फोरावबो जोंनिया जेंलाब होनो थाखाय बे औवाखौसो जोङो जेनेबा इदिनो हेबग्रोना लानानै बिनि सायावसो जोङो बिदिनो प्लास्टिक होबा होबाय सोराबा थोरि होबा होबाय बिबदि औवाखौ जोङो माबायोमोन आरो बाहायोमोन खिन्थु दा बिदि थोरि न'खौ बारा नुला दाथ' गाससिनिबो थिंसो जाजोबबाय
औ नंगौ नोंथां
थिंनि न'बाबो जोंनि औवाखौ नांथारगौ बेयाव मान दै नु होनो होनो थाखाय
पाक्का न' बानायोब्लाबो जोंनोहाय औवाखौ गोनांथि जायो बा बिल् बिलदिंं न' बानायनो थाखायब्लाबो जोंनो औवाखौ गोनांथि। जायो औवाया मोनसे ओ जोबोर गोनांथि गोनां मोनसे ओ जिराद आरो
औ मानसिजों जेनेबा एंगार ओ जेनेबा जाथावयि मोनसे सोमोन्दो गोनां बायदि आरो सुबुं माहारि जों नङा होमबा नोंथां माने अवा गैयाबालाय जेबो खामानियानो जाया। बुंनो थांङोब्ला गोदो गोदायथ' बांसिन बिदि जोंनिया बिदि काटनि बिदि ओ बैसां एबा बिसिनाफोर उन्दुनो थाखाय गैयामोन नङा होमबा बिदि ओ जेनेबा उन्दुनोनि थाखाय खादनि बिसिना एबा बैसना गैयियावबो जोङो बिबदिनो औवानिनो सां लुनानै गोदो थायोमोन आरो आरो।
औ ओ बिदि औ आबाद मावनो थाखाय थाखायबो जोंनो गोबां औवानि गोनांथि जायो जेरैबायदिहाय ओ खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै खोथिया फुनायनिफ्राय लानानै ओ खोथिया फुनो थाखायबो जोंनो आरुंनि गोनांथि जायो बे आरुं खौहाय जों औवानिफ्रायनो मोनो हनाय हानाय समावबो बावखा ओ बावखा गोनांथि जायो बे बावखाखौबो जों औवानिफ्रायनो मोनो माइ नानाय होननानै बुङोब्ला जों माइ नानायखौ समावबो जोंनो ओ हुखेननि गोनांथि जायो बेयावबो जों औवाखौ खौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो माइ ह हमनाय होननानै बुङोब्ला बेयावबोथ' जों माइहुमनि जा बैसां बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो बेबायदिनो औवाया जोंनि ओ जिउ बा जिउ खुंनाय समावहाय जोबोर गोनां। खाथियै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि
औ जों जेब्ला बे मोसौनि ओ हालेवनायनि थाखायबो जों बे मोसौनि जा मै। बेखौबोथ' जों औवा दोंसो बानायो नङा होमबा नोंथां औ बे जा मोसौ सौनो जोङो बे खुगायाव जेनेबा मुख्राफोर गानहोयो बेबो औवानिनो गासैबो माने औवा गैयाबा जेबो खामानियानो जाया आरो नोंथां।
औ जि लामनो होननानै बुङोब्लाबो जोंनो औ दान्दानि गोनांथि जायो बे दान्दाखौबोथ' औवाजोंनो बानायनायसै।
औ जों बिब्दि जेनेबा न'खरफोराव ओंखाम ओंख्रि सङोबाबो जोङो बारिफोराव हांनानै औवानि जेंस्रिफोरबाबो औवानि बन गोरानखौबाबो बेफोरजोंनो बन सुयो आरो नोंथां।
औ नांगौ नगौ।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नों नोंथांजों औवानि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां। औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनिययावनो दोनथ'सै औ।